औ नोंथां नोंथां औ औ ओ दायो जों होनबा ओ नोंथां जों बिब्दिनो बर'फोरा जोंनि बर'फ्रा मा रोखोमै बा मा आदबजों ओ गोदो आरो दा ना हमनानै जायो जों बिनि सायाव सालराय ना नोंथां होमबा
उम सावरायजायो दे।
होमबा नोंथां आंनो जागायसै ना
औ दे जागाय जागाय दे
ओ ना हमनाय होननानै बुङोब्ला ओ बिदिनो माने जोंनि गोदो गोदायनिफायनो। जोंनि आबै आबौमोना माने मोनसे माखासे आदबफोरजों जों ना हमबोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओ जाय ना जे नाफोरनि सायावनो जोंनि गोदो गोदायनि बा दानि गोबां माखासे मानसिफोराबो माने बे नानि सायावनो सोनारनानै गावनि न'खरखौ जों दैदेननायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां औ बिब्दिनो माने ना हमनाय आदब माने जोंहा बर'फोरहा माने बा आबै आबौमोनहा गोबां आदब दंमोन बिनि गेजेरावनो आं मोनसे आदबखौ जों आं रायखांग्रोनो सानबाय। बेनो जाबाय सेन सानाय आदब औ। ओ जाय आदबजों माने दुब्लि बारिफ्राव बा बबेबा जाम्फै दंग'फोराव बोहैनाय दैफ्राव माने एसे आलि बायि बानायनानै माने बेखौ सेनखौ सानानै नानै नाखौ। खौ हमनाय जायोमोन आरोखि बे सेनखौ माने बांसिनै माने औवा खाथिबाय फिसा फिसा औवा सैनानै माने बेखौ एसे उदै बायि फेदेरलायनानै ओरै फिसा ओरै फिसा हेबनानै माने बेजों नाखौ सानाय जायोमोन आरोखि नोंथां। लोगोसे बिदिनो बेनि अनगायैबो जेरैहाय ओ खखा सानाय खखा सानायाबो जोंनि ओनसो लाव बिराद दंमोन औ। जेरै खखा होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे औवाजोंनो बानायजानाय मोनसे मा होनो नोंथां बेखौ मोनसे फान बादियै। आरोखि औ जायखौ जों माने औवानिफ्राय बानायो औवाखौ बिदिनो फास फुट बा सय फुट नांगौ बायदि गोलाव दानस'ना लानानै बिनि मोनसे साइडखौ जों फिसा फिसा सिखाजों सिनखावनानै बेखौ माने गल हेबनाय जायो आरोखि आरो मोनसे मोनसे फारसे साइडखौ खिथुनिखौ माने बेखौ ओरैनो दोननाय जायो आरोखि हेबालासे आरो बेखौ जों लांनानै दुब्लि बारि बा अबेबा जाम्फैफ्राव माने सानानै दोननानै माने बेफोरनि बेफोरजों ना हमनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ लोगोसे बिनि अनगायैबो माने मोनसे आरो मोनसे दंबावोमोन नोंथां आ ओ फासि सानाय फासि सानानै ना हमनाय फोरबो दंमोन नाथाय फासि सानायखौ माने दा एसे एसे खम नुबोनो हमदों आरोखि नोंथां बै जे फैनाय लोगो लोगो फासि सानाया एसे खम जादों दङ सोरनावबा सोरनावबा नाथाय बांसिन मानसिनानो गैला
अ
से बिदिनो आरो मोनसे दंबावोमोन नोंथाङा ना हमनाय आदब होमबा जेब्ला मेसें बोथोराव माने हाखर हाला बा जाम्फैफोरनि दैया रानो अब्ला बेखौ माने गामला बा थोरसि बा बालथिंफोरजों सारना सारनानै माने नाफोरखौ हमनाय जों बेखौ नुदोंमोन आरोखि नोंथां औ लोगोसे बिनि अनग गायैबो माने गोबां रोखोम आदब जेरै ना बाथा होनाय नोंथाङा मोनथिगौ ना ना बाथा होनायखौ
नोंथां ओ माबायदि मोन आंखौथ' बारा मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
मोनसे फाथो सेरना लानाय जायो आरोखि दा बिदि बेखौ गुसुं हास'नानै औ बिनि सायावहाय माने बे पेरासुट होनोना जायखौ बेखौ माने खानानै माने बोरसिखौ मोनसे बे फेराासताव खानानै बे खानाय जायो आरोखि आरो बे माने बेहाय बोरसि खानायाव माने बे खानस्रि होनो ना जायखौ दुब्लि बारियाव मोनोना नोंथां औ बेखौ हायनाय जायो आरोखि हायनानै बेखौनो बिदि बेला सि दाब बादि बेलासिबा बेखौ अबेबा दुब्लि बारि अबेबा जाम्फैनि दैयावहाय माने बेखौ सानानै दोनहैनाय जायो आरोखि नोंथां बे बाथाखौ औ बिदिनो जेब्ला ओ अखानायै ओ बे फुंनि समाव बा बेखौ बोखांहैनाय जायो नोंथां बोरसियावनो माने खानस्रायखौ जानाय जानो थाङोब्ला माने बे बोरसियावनो नाया नांथाबनानै अरनानै बेहायनो थाबथानानै थायो आरखि। नोंथां बेखौ बाथ सानाय होननानै बुंनाय जायो लोगोसे नाल फैनाय आदबबो दंमोन नोंथां बेखौथ' मिथिखायो खोमा ना नोंथाङा औ औ जायखौ खानस्रिजों बोन नाय जायो औ बेफोरबो मोनसे आब दबमोन आरोखि नोंथां ओ दा नों बिथांमोननिजों मा मा रोखोमै माने मा मा आदबजों नाफोरखौ हमोमोन दा बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? औ
ना ना हमनाय होनोब्लाथ' जोङो जोंनि बा मोनसे हारि एबा समाजनि खोथाखौनो जोङो रायखांनांगोन मानोना जोंहा बर' हारि जाबा बर' समाजनि सुबुंफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रा बंग्रायाव थांनानै ना हमनाय बा बाय
औ औ औ औ औ औ औ नंगौ औ
बेबायदिनो जों जानायखौ नुयो दा थिग बेनि गेजेरावनो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फोर माखासे जेरै सेन, खखा ओमफाय खाखि ओ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो ना खौ माने बांसिन हमनाय नुयो दैज्लां बोथोराव जेब्ला दै देरो अब्ला बै समाव बेफोरजों हमो आरो
औ औ
दा बेनि उनाव जोङो आरो माखासे समाव बे आथिखालावथ' जों नुनो मोनो बे मा होनो आस्रा जे बे बेजोंबो जोङो माखासे दैफोराव सारनानै बोखांनायखौ जों ना बोखांनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो ना हमनाय होनोब्ला बे ओ मालाबा समाव जों सानद्रेंगा गि
औ
बे ओ बे सान औ सान्रेंगाजों जोङो बै दैमायाव थानाय ए बिलोआव थानाय माखासे मेथ'खा ओ एबा नोलोे हाग्राफोरखौ जोङो औ बेजों खावनानै बोखाङो आरो बोखांनानै जोङो औ ओमफ्राय बे हाग्राफोरखौ बोखारनानै जोङो नाखौ नायो बेयावनो ओ गोबां रोखोमनि जों बेयाव ना मोनो मोनो बेबायदिनो जोङो गांजेमा ओ सिंखावरि गोरै नास्राय, मालाबा समाव जों बेयावनो ओ खुसियाफोरबो मोनो बेबायदि औ ओमफ्राय आरो मेसें बोथोरावथ' जोङो बांसिन, समावनो दैया रानो राननायाव दैया खम जायोब्ला जोङो बे ओ दाबरफोरजों बा जोङो बै ओ थिं थिं खौ सारनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव बुंनो थाङो ओ आथिखालनिया नाथाय जोङो, माखासे मेचिनफोर बे ओ मोब्लिबजों सोलिनाय मेचिन बा थावजों सोलिनाय बेफोर मेचिनफोरजों, बाहायनानै सारनायखौ नुनो मोनोसै आरो आथिखालाव बेबायदिनो जोङो सा दैया एसे गिदिरब्लाबो जोङो बेजों
औ औ औ नंगौ औ
बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि समाव जों नाफोरखौ जेराव मेराव मोनोमोन बा नाया गोबां मा दङमोन ओमफ्राय बिलोफोरबो गोबां दङमोन। जायनि जाहोनाव माने औ दै एसे देरब्लानो नाफोरा माने, फैसावोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो माने नाफोराबो गोबां खम जाबाय जों नाखौनो मोननो थांला बिनि आं सानो माने बिनि जाहोना, बाय माने ओ बेफोर गिदिर गिदिर मेचिन बाह माने फुख्रि बा बिलोफोरखौ बै गिदिर गिदिर मेचिन बाहायनानै सारनायनि जाहोनावनो बेफोराव माने बिनि जोलैया खमायलांदों बेखौ सानो आरो औ ओमफ्राय आरो मोनसे बेनि अनगायैबो, जोङो दैज्लां बोथोराव माखासे आबादखौ, आबादावहा जोङो माखासे मुलिफोर होयो ओ बैफोर मुलिफोरनि जाहोनावबो माने माखासे बे दुब्लियाव थानाय माइयाव, सारनाय नाफोरा थैनायनि जाहोनावबो ओ नाफोरा खमायलांनो हमदों बा, खमायबाय बेखौ आं सानो आरो नोंथां नोंथांनि बायदिबा बेफोरो बे नाफोर एसे मोनैनि बा खमायलांनायनि जाहोना मा होननानै सानो
औ औ नोंथां नंगौ नोंथांनि मुङा थारैनो सैथो आरो जों नाफ्रा खमायलांनायखौ लांनायनि मोनसे जाहोना जाहैबाय माने जेब्ला नाया नायाथ' बांसिन माने जेब्ला दैज्लां अखा हाजेनो अब्लासो बिदै दैयोना नोंथां?
नंगौ नों
औ औ बे समावनो जों माने नाफोरखौ माने बिदै दैहोस्लाबा जासे माने हमनानै बा सारनानै बा बायदि रोखोम आ आदबजों हमनानै लायनायनि जाफैनायाबो मोनसे नानि माने खमायलांनायनि मोनसे एसे जाहोन होननानै जों साननांगोन आरोखि नोंथां औ नायानो मानि फिसाखौनो जास्लाबनो मोनला माने उदैयावनो माने बिदै दैफुनाय नाफोरखौनो जों हमनानै जानाय बेफोरो आरोखि मोनसे लोगोसे बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय माने बेफोरबो मोनसे ओ दिनैनि दिनाव मानि बांसिन रोखोमै बेदरनिफ्रायबो जों बांसिन माखौ जायो होनना बुङोबा जों नाखौसो जायो आरोखि नोंथां। औ बेफोर सुबुं अनजिमा बांनायाबो मोनसे माने नाफोरनि खमायनायनि मोनसे जाहोन होननानै जों बुंनांगोन आरोखि नोंथां
औ औ
औ आरो नोंथां मोनसे ए जों माखौ रायखांबावनांगोन? बिदिनो ना हमनाय आदबनि बेलायाव जों माने हिनजावफोरा जेरैहाय हिनजावफोरनि ना हमनाय आदब हिन्जावफोरनि ना हमनाय आद दब औ होनबा बिसोर माने जेखाइजों ना नोंथां जाय माने जाय जेखाया माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आरोखि नोंथां माने जों बेखौ बावनो हानाय नङा आरोखि ओ औ बेफोर जों ना हमनाय ओ जेब्ला दैजांनि समाव माने दैमा दै दुब्लि फोराव बा दैया एसे लोमोबा बिदिनो दैमा दैसाफ्राव दैया एसे बोहै माने अखा हानाय जों हानानै एसे बोहैग्लांबोयोब्ला बिदिनो दुब्लि बारिफ्राव बा दैमा दैसानि हाग्रा जिंफ्राव माने जों जोंनि आइजोफोरखौ माने ना गुरनायखौ जों नुयो आरोखि दाबो दासिमबो नुयो आरोखि गामि-गामि-गामि ओनसोलफ्राव बा टाउन सहर एसे गामि बादि टाउन सहर थायोना गामि खाथि खालानि नैबे फोरबो माने बिस्रा बिसोरबो मानि जे खाइजों ना गुरहैलायनायखौ जों दासिमबो माने फिसा फिसा जोंनि टाउनफ्राव जों माने नुनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ दा नोंथांमोननि जे खायजों ना गुरनायखौ नुयो नोथां।
ओ ओ नंगौ नोंथां ओ नुयो जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव जोङो ओ गोबां माने आइजोफोरखौनो जोङो ओ जेखाइ खबाइ लानानै ओ बि बै दै जुदि दैजल्लां बोथोरावथ' दै जायो बे दै एसे एसे थानायाव दुब्लिफोराव बा बेबायदि थांब्रबनानै गुरब्रबनानै लायनानै जाफैनायखौ नुनो मोनोआरो नोंथां।
नंगौ नंगौ औ नंगौ औ थारैनो सैथो होमबा नोंथां जोंना टाइमआबो जाबायना नोंथां होमबा औ ओ गोजोननाय थाबाय नो
औ गोजोननाय थाबाय